हेल' औ खोनादोंना खुलुमबायनो थांनिसिमबो। बिदिब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दं बिदिनो बेरायना
बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदानिनि सायाव सा सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन
औ नोंथां।
दिनैनि आयदायानो जाहैबाय जों दावबायनानै एबा बेरायनानै मायदि रोंगौथि मोननो हायो आरो बेनि जों बेरायनानै जों माबायदि मोनो बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। गिबियावनो आङो फंनैसो फोरमायनानै होग्रोसै।
औ औ
गिबियावनो जों
औ
दावबायनायखौ साफ्रोम सुबुङानो लानो नांगौ मानो होनोब्ला जों खायसे जायगायाव दावबायनायनिफ्राय जों बेवहाय बे जायगा जायगानि थानाय जानाय एबा राव रायज्लायनाय बायदिसिना खौ जों हायाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जों सोलोंनानै लानो हायो। आरो जों गामि ओनसोलाव थाबाय थानायनि सोलाय जों सम सम बिदिनो गुबुन गोजान जायगाफोराव दावबायोब्ला जों खायसे मिथिनांगौ खोथाफोरखौ जों मिथिनानै मोनो आरो बे जायगानि सुबुंफोरा माबादि गावजों गाव अनज्लायनानै एबा गोरोबलायनानै जायो बेफोरनि बेफोरनि नि सायावबो जों खायसे खोथाखौ मिथिनानै मोनो। जों दावबायनायनिफ्राय जायगा नुनायजोंल' जाया जों जायगा नुनायनि अनगायैबो जों खायसे गोबां खोथाखौ जों मिथिनानै मोनो। नंगौ जों दावबायनायनिफ्राय जों गाव गावनि गोसोआ जेब्ला डप्रेसन एबा टेनसनाव थायो अब्ला जों खायसे जायगायाव बेरायहैब्ला गावनि गोसोखौ जों स्रां एबा डिप्रेसन जानायनिफ्राय गोजानाव थानाय बायदिखौ मोनो
औ औ
बेरायनायानो जाहैबाय
औ
सुबुंनि मोनसे दावबायनाय आयदा बेरायनायाबो मोनसे आयदा दैयाव गोलैयो
औ नोंथां
खायसे सुबुङा सम सम बिदिनो जेब्ला गोलोम बोथोर बायदिसिनानि बन्द' मोनो अब्ला गाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै बयबो सामार भेकेशन बायदियाव थाङो अब्ला जों बेवहाय खायसे गोबां रोंगौथि खोथाफोरखौ गावनि गथ' गथायनो मोनथिहोनो हायो आरो बेरायनाया जाहैबाय सुबुंनि जिउआव मोनसे एंगारथावै आयदा जेरैबायदि सासे सुबुङा बेरायनानै गुबुन दाबसे जायगानि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बायदि थासारिखौ जों मोनथिनो मोनो
औ
बेनिखायनो जों सम सम दावबायनाय हाबाफारिखौ लानो लानो नांगौ
औ
जेब्ला थाखो गु थाखो जि फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जेब्ला दावबायनायनि सामार भेकेसन बायदि फैयो अब्ला बिसोरखौ साइन्स मिउजियाम कलाषेत्र बायदिसिना मोनथिनो गोनां जायगाफोराव लाङो मानो होनोब्ला बेफोराव लांनायनिफ्राय खायसे फरायसाफोरा जेरैबायदि फराफारियाव थानाय आयदानि सायाव प्रजेक्ट बायदिसिनानि खामानिनि थाखायबो खायसेया सामार भेकेसनाव गुबुन जायगायाव थाङो बेनिफ्राय जों खायसे मोनथियै खोथाफोरखौ गावनि डायरि एबा बहियाव लिरनानै लानो नांगौ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो दावबायनायनि सायाव फोरमायनानै होदो
औ नंगौ दावबायनाया जोंहा बायदि रोखोमै जों दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां हारसिं दावबायनो हायो लोगोजोंबो दाबायनो हायो दावबायनो हायो फरायसालि स्कुलनिफ्रायबो जों दावबायलांनाय दा दावबायनायाव जों गोबां गोबां जायगायाव दावबायनो लाङो नङा होमबा दावबायनाया जोंहा मोनसे ससेल' जायगायावल' जाया दावबायनाया बायदिसिना जुनारसालि हाग्रा बारि बा पाहार जायगायाव दावबायनाय बा माबेबा मोनसे जायगायाव बे ओनसोलावबो दावबायदिंनो हायो दा दावबायदिंनायनि ओंथियानो जाहैबाय जे दावबायनायाव जोंहा मा मा मुलाम्फा जायोबा मा मा गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां दावबायनाय लोगो लोगो गोबां जोंहा गियान मोननो हायो जाबायदि मोनसे जायगायाव दावबायोब्ला बै मोनसे जायगानि राव सोलोंथाइ गाननाय जोमनाय हारिनि सोमोन्दै दामनाय देनाय रावनि सायाव जिसे बिथां बे ओनसोलनि बारहावा बायदिसिना ओनसोल ओनसोलनि ओ थासारि थासारि खान्थिफोरखौ जों मिथिनो मोनो बिसोरनि बारहावाखौ जों मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरनि ओ गाननाय जोमनायफोरखौ मिथिनो मोनो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ मिथिनो मोनो बे ओनसोल बे बै जोंनि दावबायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बे ओनसोलनि बारहावा बार बिसोरनि थांना थानायनि जिउ राहा जानाय लोंनायनि ओ खान्थि आसारखान्थि मोसानाय मुसुरनाय बे गासैखौबो जोङो मा खालामनो मोनो। मिथिजोबनो मोनो नङा होमबा दा जोंहा हमना लानाय मोनसे फरायसालिनिफ्राय ओ ओ बायदिसिना जुनारसालियाव दावबायबाय बे जुनार सालियाव जाबायदि जोंहा आबहावाया माबायदि जों गथ'फोरखौ नोंथां बुंनाय बायदि जोङो बेरायनो लांनायाव बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना लिरख'नो हायोबा प्रजेक्ट महरै जोङो बिथांमोनखौ लाङो बा फोरोंनो बा प्रेकटिकेल खालामनो लाना थाङो नङा होमबा? जेरै जुनार सालियाव लांनाय लोगो बा बायदिसिना थिना जुनारखौ जों नुनो मोनगोन बे जुनारफोरनि आखुथाइफोरखौ जों नुनो मोनगोन बे जुनार फोर मा खालामना थानानै मोजां मोनो बा मा जानानै मोजां मोनो बिसोरनि गासैखौबो जोङो खोथाखौ फोरमायनानै जों फोरमायनानै बुंनो हागोन आरो मिथिनाय जागोन बेयाव गियान मोननो हागोन। आरो जोङो नोंथां दा जो बेरायनाय होनोब्लाथाय बेरायनायाव जोंहा ओ मा होनना बुङो जोंहा गोबां थांखि थायो बेरायनायाथ' बायदि रोखोम जानाय जों ओरैनो बेरायनो थांनो हायो। बबावबा बेल बेलासि बा फुंफोराव ओरैनोबो बेरायनो थांनो हायो खिन्थु दावबायनाय जोंहा दाव थगायनायानो जाबाय बाबेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायखौ जोङो दावबायनाय होनना बुङो नङा होमबा बेरायनायाबो बिदिनो सेम जायो जोङाखि जायो नाथाय ओ फारागथिया एसेबां गैसोआ बेरायनाय आरो जोंहा मा होनना बुङो दावबायनाया दावबायनाया जाबाय जोंहा थिनाय बे दावबायनायखौ जोङो गावनि ओ आथिं गावाव जों आथिंजोंबो हायो सोरबा साइकेलजोंबो दावबायनो हायो सोरबा म मटर साइकेलजोंबो दावबायनो हायो सोरबा एर'प्लेनजोंबो दावबायनो हागोन। बिरग्रा दिङाजोंबो सोरबा ओ दैनि दिङाजोंबो जोङो दावबायनो हागोन नङा हा दावनाया जों बायदि रोखोमै बायदि राहायै जों दावबायनो हायो नङा होनबा नोंथां? बे दावबायनायाव जोंहा बायदिसिना आसार खान्थि खान्थि आसार खान्थि बायदिसिना जोङो नेमबो फालिनो गोनां जायो नोंथां। बेवहाय बायदिसिना रावबो ओ रावबो मिथिनो गोनां जायो नोंथां बेवहाय सोलोंथाइनिबो गोनांथि जायो नोंथां नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जोंहा दावबायनायाव बायदिसिना जोंहा गियान ओ आरजिना लानो हायो आरो नोंथां। बा नोंथाङा बबेबा जायगायाव दावबाय फेरनायनि माबाफोर ए माबाफोर रोंगौथि दङमोन नामा नोंथां? नोंथांनिसिम सों
दा ओरैथ' आङो इसेबां गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनाखै ओरैनो खाथि खाला जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्ला आङो
औ
आंनि आफाजों थांफादोंमोन बे समाव इसिबां आंनियाव नांगौबायदि इसिबां रोंगौथि गैयामोन। उन्दै सममोन नालाय जेब्ला बुजिस'नो हायि अब्ला बिमा बिफायानो जोंखौ लाङोमोन बेवहाय जेब्ला जों जुनारसालियाव थांदोंमोन। अब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि जुनादफोरखौ नुनो मोनदोंमोन। अब्ला गोसोफोराबो जिब जुनाद नुफेरि जुनारफोरखौ नुब्ला गोसोफोरा मोजां मोनो।
औ।
आरो बिनि उनाव जों कलाखेत्र बायदि कलाखेत्रआव थांदोंमोन। बेवहायबो गोबां गोदोनि जा जारिमिन फुथुला बायदि बानायनानै दोननाय दङ। बेवहाय गोबां हारिनि सुबुंनि मुसुखा बानायनानै दोननाय दङ। गोदो सुबुंफोरा माबादि आबाद मावोमोन? माबादि हिसानसालि दायोमोन? आरो बेवहाय गोदोनि संनाय जानाय आदबा माबादिमोन? मैहुर खालामनाय आदबा माबादिमोन? बेफोरखौ रोखा-रोखा, मोनफा-मोनफा, मुसुखा बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनिफ्रायबो जों खायसे नुफेरि आयदाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो। जेरैबायदि जों जेब्ला उन्दै समाव खायसे। गोदोनि समाव मैहुरखौ माबायदि खालामोमोन बेफोरनि इसिबां जोंनियाव रोंगौथि गैया। बेफोरखौ जों बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जों एसेब्लाबो सोलोंनानै लानो हायो। दावबायनायानो जाहैबाय सुबुंजों गोरोबफानानै थानाय मोनसे आयदा। जों। गोजान गोजान दाव जायगायाव दावबायनो हायोब्ला जों खायसे खोथा बाथ्राफोरखौ जों बे जायगायाव थांनानै मोनथिनो हायो। आरो बे जायगानि थासारिया माबादि? आबहावाजों गोरोबनानै थायो। बेफोरनि बागैबो जों सोलोंथाइ लानो हायो। जों गोजान जाव जों गोजान गोजान जायगायाव दावबायनोब्ला जों सोलोंथाइनि गोनां। थि जायो। मानो होनोब्ला जों खायसे जायगायाव थाङोब्ला अबेबा जायगायाव खायसे रावखौ रोङा बेनिखायनो जों इंराजि राव बायदिखौ जों रायज्लायनो गोनां जायो।
औ।
बेनिखायनो गिबियावनो जों सोलोंथाइ थानांगौ होननानै बुंनाया गोनां आंनि मटेबा। बिदिब्ला नोंथाङा दिनैनि दावबायनायनि आयदाखो ससे बुंनानै फोजोबदो।
औ औ नोंथां दावबायनाया बिदिनोसै नोंथाङा जाबायदि बुंदों ओ जाबायदि बुंलांला बेबायदिनो दावबायनायानो जायो। दावबायनाय राहायै जा बायदिसिना जों ग्यान मोननो हायो। आगोलावनोबो फंबाय नोंथां, ओ दाउ-दावबायनाया जाबाय जोंहा मोनसे रोंगौथि जोंनि जिउनि मोनसे रोंगौथि बेबो मोनसे। आयदा जालाङो जोङो नङा होमबा, बे मोनसे आयदा होननानै फोरमायजागोन ओ ओ। दावबायनायखौ नङा होमबा बे दावबायनायाव जोंहा बायदिसिना ओ बिथिंनि रोंगौथि जों मोननो हायो बे आयदायाव नङा होमबा नोंथां। सोरनिबा धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। जानाय लोंनायनि सोमोन्दै मिथिनो, बेबो मोनसे आयदा बायदि जालाङो नोंथां। बेनिखायनो जोंनि दावबायनाया मोनसे आयदा होननानै जों बुंजायो आरो नोंथां बेखौ
नंगौ बिदिब्ला नोंथाङा जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय
औ औ औ
दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै एसेनोसै नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो दे